अ नोंथां मोजांना नोंथाङा
औ नोंथां मोजाङानो
औ औ औ मोजां नोंथां मोजां दङ ओंखाम जाखांबाय नोंथां
औ नोंथां जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै
आंबो ओरैनो जिरायना दं नोंथां औ औ दे बिदिब्ला जों एसे सावरायलायनोसै जोंनि बर'फोरनि सोलोंथाइनि बागै नोंथां
औ
औ बेखौनो रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ औ फन खालामनाय जादों आङो
औ नोंथां जागोन दे रायलायजागोन
सोलोंथाइ जोंनि बर'फोरनि सोलोंथाइ बुंनो थाङोबाथ' आगोलनिसै गोबां दावगाबोनाय नुदों आरो
औ नोंथां
आगोल आगोल जोंनिया आं थिग सनखौ बावगारबाय गोबां बोसोरबो जायाखै जोंनि बर' मिडियाम एबा बर'आव लिरनो हानाय एबा फरायनो हानाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ दिनै दिनै स्निजिनै थाम बोसोरसोल'सो जाबाय नोमा नोंथां बेसिनिबो जायाखै आरो हमदों थिग बावगारबाय दे नोंथां औ गिबियावनो जों बर' हांखोजों लिरनो थाखाय बे जा हिन्दी लिरो जोङो रमान हांखो जखि बुङो बेजों जों लिरनो मोन नो गोनां जोङो बेजों लिरनो होनांगोन बर' हांखो बिदि होननानै जोङो आन्दालन खालामदोंमोन आरो नोंथां न
औ नंगौ
समाव ओ गिबि बर' ओ हांखोजों लिरनो थाखाय बेबायदि आन्दलन जोंनो सरकारा गनायथि होआखैमोन एबा जोंनो होआखैमोन लिर नो आरो जों आन्दलन खामै खामै गोबां ओ सुबुंफोराबो जिउ गारनो गोनां जादों आरो जेलाव लांजानो गोनां जादो बेबायदि आन्दालन खालामनायावनो सोरखारजों पुलिसफोरजों नङा होमबा नोंथां बेबायदि खामनायावनो जोंहा माने ओ रमान हांखोजों लिरजानो मोननाय जाबाय आरो सरखारा गनायथि होबाय औ औ बेबायदिनो बे समाव जोंनिया बारा फरायसालि गैखायामोन नालाय बे रमान हांखोजों लिंनो मोननाय समनिफ्रायायनो गोबां बर' गामियावनो जायगा जायगा बेबायदिनो ओ फरायसालि गायसनो आरो नोंथां बेबायनो आथिखालनिर' थिं बेफोर गैयामोन बेबायदिनो थोरिखौ बबेबा हा हाना लामनानै बेयावनो न' बानायनानै बेयावनो फरायसालि बनायोमोन बिदिमोन आरो नोंथां बिदिनो जागायनाया जोंनि बर'आव बर'नि सोलोंथाइफोरा बिदिनो बबेबा ओ मेट्रिक पास जायैफोराबो फोरोंगिरि जाना थाबाय सोरबा मेट्रिक पास जानायफोराबो फोरोंगिरि जाना थाबाय बेबायदिनो फैयै फैयै फैयै यै जोंनिया दासिम एसे दावगाबोदों आरो नोंथां बे रमान हांखोजों लिरनो मोननानै
औ नंगौ
औ औ बेबायदिनो बर' मिडियामा जोंनिया फैयै फैयैसो दा दावगाबोदों आरो
औ नंगौ नोंथां औ दे बुं
दा जोङो बि ए सिम जोङो फैयै फैयै फरायनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ से थाखोनिफ्राय बि ए सिम हायार सेकेण्डारिसिम फरायनो मोननाय जायो आरो नोंथां गोबां सुबुङानो टेलेन्टेड जाबोबाय मोनथिनाय जाबोबाय गुबुन हारिनिफ्राय ट्रेन्सलेटबो खालामनो हानाय जाबाय जोंनि बर'इओव जोंनि थुनलायाबो एसे जौगाबोबाय बर'नि थुनलायाबो
औ नंगौ
औ मेलेमजिबि बिथांमोना ओ सानै सानै ट्रेन्सलेट खालामो बर'नि आइ जा सोलोंथाइखौ माबायदि खालामबा होगोन मा बायदि बिदि खालामबा हामनाय नङा बि खौ गोबाङैनो साननानै बिसोरनि जौगा होबाय
औ नंगौ
औ औ
नंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने औ जोंबो मिन्थिबोयो आरो माखासे बिजाबफोर थ' जोंबो मोनबोदों माने बर'फोरा गावनि हारिनि लिरनाय हांखोनि थाखाय गोबां बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि ना औ सोरखारनिसिम गोबां सोमावसा खारनाय बेफोरखौ खालामनांदों आरो बेयावनो गोबां बेबायदिनो मानसिफ्रा गावनि जिउखौ सोरबा खोमानानै लानो गोनां जादों। आरो सोरबा बेबायदिनो जेलफोरावबो थांनानै थाहैनांदों नोंथां होननाय बायदिनो जों मिथियो। दा नुदों जोंनि समाव सिगांनि समफ्रावथ' माने गोबां बेबायदिनो इंराजि फरायसालिफोरा खाथ थियाव गोबां माने गोबां बिबांनि गैयिखाय गो गोबां मानसियानो गामिनि मानसिफोरा बर' मिडियामजोंनो फरायबोदोंमोन। जिहेतु आंबो बर' मिड दियामजोंनो फरायबोनाय उन्दैनिफ्रायनो औ नंगौ। गोबां बेबायदिनो फरायबोदों फरायबोदों दा नंगौ नोंथां बुंनाय बायदि बै समनि जि जोंनि फोरोंगिरिफोर बिस सोरो गोबां बेबायदिनो डिग्रि गोनां बेफोरबायदि सोलोंथायाव गोजौ थाखोनि बेफोरबायदि न' नङामोन
अ अ नङामोन नोंथां।
मावनि फोरोंगिरिफ्रा अब्लाबो बिस बिसोरो जोंखौ गोबांथार गावसोर जा हायो बेखौनो गाइड खालामबोनानै जोंखौ फोरोंबोदों। नङा होमबा? औ। गावनि हारि नुखौ गावनि रावखौ माबोरै लाखिनांगौ इसोरबो बेनि फारसे जोंखौ फोरोंबोदों आरो औ दा
मेलेमजिबि बिथांमोना जोबोरैनो नांथाबबाय थायो आरो। जोंनि थुनलाइयाव जाहाथे जोंनि रावखौ औ जोंनि बर'नि फरायनायखौ ओ जों जों बे गोजान खाना हाया थैलांबाय थानांगोन बेनिखायनो जोबोर ओ नांथाबबोबाय थायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनोखा। माने गोबां दङ जोंनि बर' मिडियामजों बा बर' रावजों फरायनानैनो गोबां गोजौ थाखो थाखोनि फरायलांनानै बिथांमोना दं डक्टर नङा होमबा? सोरबा पि एस डि फोर कमप्लिट खालामनाय इन्जिनियार जाहैनाय गोबां दङ जोंनि जायगायावबो दङ। जायफोरा बर' मिडियामजोंनो फरायदों
आथिखालाव जाफोर साख
खालामाखै
औ जायफोरा साख्रिनि पेपार दानो बेयावबो जोङो बर' रावजोंनो ओ लिरनो हानाय जाबाय नोंथां। ओ सोरखारा बर' रावजोंनो ओ पेपारफोर औ दानो आथि
औ नंगौ। दा बेफोरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबिफोरनि नाजानाय। नङा होमबा जोंनि बर'नि सोलोंथाइखौ खौ लानानै गोबां खस्थ' मोननायखौ जों सिगां नुखा थायोमोन थां जेरै साख्रिनि बेलाया साख ख्रिनि माने बेबाय बिदिनो मोनसे एगजाम बा फरिखाफोर लिरनायाव नङा होमबा पेपारफोरखौ लिरनो थाखाय जोंनो जोबोर खस्थ' जायोमोन। सोरबा बर' फरायनानै फैनाय गथ'फोरनि थाखाय ओ इंराजि
दा हाय हायार सेकेण्डारियाव औ हायार सेकेण्डारि फार्स्ट इयार सेकेणड इयारथ' इंराजियानो जाखायोमोन बर'फोरनिया नङा होनबा नोंथांम से थाखोनिफ्राय फराय बर' फराय फराय मेट्रिक पास खालामखांनानै इंराजिआवसो लिरनो गोनां जायोमोन। दा जोङो बर'आवनो मोननाय जायो। औ।
दा जों बुंनांगोन आरो बेखायनो औ औ नंगौ नोंथां दा जों बुंनो हायो गोबां बि बिथिंङाव दावगाबाय आरो जों दा जे रादाबखौ खोनादों। जोंनि गासैबो साख ख्रिनि बेबायदिनो फरिखाफोरखौ जों बर' हांखोनि रावजोंनो लिरनो मोनसिगोन। जों बिफोर खौ खोनादों। ओ दा बेयो जोंनि थाख बिराद गोगाथ' आरो सोलोंथायाव बर' फ्रा गोबां बेबायदिनो ओ बर' मिद मिडियामजों फरायनानै फैनायबाबो नङा होमबा जि थाखोनि एगजामफ्राव गोबां आसामावनो जि रेंक फ्राव बेबायदिनो जि थाखोफ्राव ओ जि मासि खौ लालायनो हानाय गोबां जोंनि फरायसाफोरबो दं।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौनो इन्टारेस्ट खालामलांनांगोन बा बिसोर खौ थुलुंगा होनांगोन औ आरो जोंबो जोंनि राव बेबायदिनो हांखोनि थाख जोंबो माने गोसो होनांगोन। अब्लासो जोंनि हां ओ आरोबाव जौगालांफिनगोन आरो गोबां मेलेमजिबि फ्राबो खौ खामानिखौनो मावबाय थादों जिहेथु। जोंबो बिसोरखौ ओ हे
दा औ गुबुन रावफोरनि जेरै एस सामिस इंलिद इंलिस मिडियामफोराव जेरै गावारि एबा प्राइभेट फरायसालि दङ जोंनियावबो बेबायदिनो बर'फोराबो रोंगौथि जानायालाय आ गावबा गाव प्राइभेट एबा प्राइभेट एबा गावआरि फरायसालि कलेज गोबाङानो गायसनदों नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ।
अ बेयाव बेयाव ओ फोरोंगिरिफोर गावारि फोरोंगिरि लाखिना दोनो। लाखिना दोननाय जायो सोरखारनि अनगायैबो औ जेरै बाथौ आश्रम इउ एन एकाडेमि बिदि गोबां प्राइभेट जोंनियाव जायगा जायगा गायसनदों आरो नङा नो औ बे गायसनाय बे प्राइभेट गायसननायाबो मोजां जादों नोंथां मानो होनबा बेयाव मोजाङै फोरोंहोनानै सोरखारिनि साय बे प्राइभेटाव मोजाङै फरायहोनानै गोबां गथ'फोरखौनो एसे मोजां हामसिन हामसिन जाहाथे बनायनो हायो आरो नङा होमबानो
औ नंगौ नोंथां ओम नंगौ नोंथां थारैनो
बेखौबो मेट्रिक मेट्रिक अवाननिफ्राय ओ एल के जि एबा इउ के जि निफ्राय मेट्रिकहालागै ओ जि थाखा लागै अ खालामनाया मोजाङानो जादों आसलथे अ अ सरखारनिफ्राय मोजां जासिनो आरो बिनिफ्राय मोजां गथ' गथ' ओंखारलाङोबा मोजां फरायसा फरायसुलियाव ओंखारलाङोबा जोंनिनो मोजां
औ नंगौ नोंथां नंगौं नंगौ
औ दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय औ दे दोनथ'नोसै